खोनादोंना नोंथां?
औ खोनागासिनो दं
अ माब्रै दं?
ओ दासान्दि मोजाङैनो दङ
मोजाङै दङ ना?
औ नंगौ नोंथाङालाय माब्रै दं? औ
अ नोंथाङा जुदि सम होनो हायोब्ला ओम बर'फोरनि माखासे दोरोङारि फोरबोफोर बा गुबुन गुबुन आयदाखौ लानानै सावरायनो हागोन नामा?
अ सावरायनो हागोन दे
औ हागोन ना औ आथिखालावथ' गोदोनिजों आरो दानिजोंथ' गोबां सोलायबाय नङा होमबा फोरबोफोर फालिनायफ्राबो आरो माखासे थासारिफ्राबो सोलायलांनो हमबाय दा नोंथांमोननि ओनसोलथिं जेरै बैसाग बैसागु मागो दमासि बेफोरखौ माबोरै फालिनाय जायो आथिखालाव
ओजोननायावथ' गोदोनिजों रुजुनानै नायोब्ला दानि जुगावथ' गोबां सोलायनायखौनो नुयो। ओ सिगाङाव जेरै जोङो बैसागु फोरबोखौनो ला ओ बैसागु फोरबोखौ जोङो गाजा-गोमजायै रंजा-बाजा जों बिदिनो गामि गामि मोसानानै फालि आरो न'खर न'खर मागिनाय होननानै बुङोमोन मोसानाय रंजानाय बेबायदि नाथाय आथिखालाव जोङो स्टेजाव खुंनायखौ नुनो मोनदों आरो सिगांनि समाव मास मोनसेहालागै बैसागु बोथोरखौ खुंनाय जायोमोन। बैसागु रंजाथाइ फोरबोखौ नाथाय आथिखालाव जोङो स्नि सानसिमखौल' खुनुरुखुमै खुंनायखौ नुनो मोनदों आरो आरो बबेयावबा बबेयावबाथ' जों नुनो मोनो ओ साननैसो बा सानथामसोल' खुंनायखौ नुसै आरो दानि जुगावहाय बेबायदि बैसागो बोथोरनि बेलायाव आरो मागो दमासियाव थ' आं एसेबां सोलायनायखौ नुवाखै सिगाङाव जेरैमोन दाबो बेबायदिनो फालिबाय थायो बेबायदिखौनो नुहुरदों आरो
उम नंगौना नोंथाङा थारखौनो बुंदों बे बैसागु फोरबो फालिनाया गोबां सोलायनायखौथ' नुनो मोनखाबायानो जोंनियाव आथिखालावथ' गोदोनि समावथ' न'खर न'खर गामियावनो रंजानायफोरखौ नुनो मोनोमोन ओ आथिखालाव बांसिनानो बबेबा जेरैहाय मेलाफोर माब फोर खुंनायखौबो नुनो मोनबाय आथिखालाव हाजो गाखोनायथ' गोदोनि नि दंब्लाबो माने दा एसे सोलायनायखौ नुनो मोनदों जेरावहाय ओ बैसागुजों सोमोन्दो गोनां माखासे गोब गैयै-गैयैफोरबो गैयै हाबाफारिफोरखौबो खुंनाय नुनो मोननायखौ नुनो मोनगासिनो दङ जोङो। आरो नोंथाङा दहाय फोरमायनाय बायदियानो गोदोनि समाव ओ मास मोनफा‌ गाहाम जेरै अमानि सैमानि मानसिनि बायदि बायदि। मुं दोननानै बैसागुखौ फालिनाय जायोमोन मोसौनि नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदिमोन नाथाय आथिखालाव बेबायदिया गैला होनो समनि आंखालबो बुंजायो। आथिखालाव सोलायबोनाया मानो होनबा बयबो ओ गोबां बेस्थ'था थायो नङा होमबा गावब गाव खामानिफोराव जायनि थाखाय दिनै ओ फोरबोफोराव गोदौानै थानाय बा माखासे रंजा बाजायै थानायखौ जों जोबोद खम नुनो मोनबाय आथिखालाव थ' दहाय ओ आथिखालाव दा एसे सोलायनाय माने माबा गोदोनिखौ लाबाय थानायखौ खौ नुनो मोन्दों जेरैहाय जेरै लांदां बैसागु बिदिबो गामिफ्राव बा ओनसोलफ्राव खुंफुंनायखौबो एसे एनै दा नुनो मोनफिनदों गेजेर ससेनिफ्राय दा बेफोरो ओ दं खुंदोंब्लाबो दा एसे सोलायनायखौ नुनायानो नु नुगासिनोखा जोङो जेरै गोदोनि समाव जेरै जों दामग्रा आइजें दोरोङारि आइजें जेरै खाम जथा थरखा बायदि बायदि लानानै जोङो दामनानै बा रंजानायखौ नुनो मोनोमोन खुगा मेथाइ खननानै आथिखालाव मा होनो बेखौ ओ थेप रेकर्ड बा मबाइल रेकर्डं खालामनाय मेथाइफोरजों बा ओ गोदान मुगाजों गोरोबनानै जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा आथिखालाव आरो बै बैसागु मेथाइफ्राबो गोबां सोलायनो हमबाय सिगांनि बायदि नंला ओ दा बैसागु मेथाइ फेथाइफ्राबो गोदान मुगानि माखासे बेरखांनाय खौ जों नुनो मोनसै सिगांनि बायदि नङला गोदोनियाथ' आरो सेंग्रा सिख्ला एरवनाय बा बोराय बुरि माने गुबुन गुबुन रोखोमनि मेथाइ रोजाबनायखौ जों नुनो मोनोमोन गोदो आरो खोनानोबो मोनदों जोंना आरो बोथोरजों सोमोन्दो गोनां होननानै बुंजायो बर'फोरनि धोरोमफोरा जेरै बैसागु फोरबोआ बोसोर गोदानखौ लानानै जेरै बिफां लाइफां खिलिनाय बिलाइनि सोमखोर समायनाखौ नुनानै माने मोनसे रंजाखांनायजों जोङो बैसागु मा होनो बेखौ फालिनायखौ नुनो मोनोमोन आरो बेबायदिनो मागो दमास याबो आबादजोंनो सोमोन्दो गोनां होन्नानै बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां जेरै ओ बोथोराव बा खस्थ' खालामनानै मावनाय माइ बा माइरं मोनजेननायखौ जोङो जेरै फिथा सौराइ खालामनानै जायो बा लारु एनथाब जोङो मावनानै मोननाय बेखौ न'आव बानायनानै जायो। माने बे जोंना गासिबो बोथोरजों सोमोन्दो गोनाङानो होनजायो नङा होमबा नोंथां दा आथिखालाव नोंथांमोननियाव हाल जांख्रा जानाय फोरबोफ्रा दंना गैला
हाल जांख्रा जानाय फोरबो होनोब्लाथ' दङ दंनाया नाथाय सिगांाव आंनि सम जालांनायखौ नुनो मोनो आरो सिगाङाव जोङो बांसिनै नुनो मोनोमोन हाल जांख्राखौ माइ गायखांनानै ओ रंजानाय बेफोरबायदि जेनेबा बबेबा न' सोर माइखौ गायै गायै गायखांनायनि उनाव जोबथि माइ गायनाय बेयाव रंजानाय हिसाबै हिसाबै जोङो हाल जांख्राखौ फानायखौ नुदों नुनो मोन आरो नाथाय आथिखालाव गोबां खम जाबोनायखौ खौ नुनो मोनबाय साफा सानैयाल'सो बेबायदि ओ फोरबोखौ फालिनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ मानो होनबा सिगांनि बायदि माइखौबो गायला नङा होमबा गोदोनि समाव जेरै आसुफोर गायखां खांनायनि उनाव आसु हाखांनायनि उनाव आरोबाव गोदान मोनसे माइ माने आबाद गायनायखौ माने मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नांगोलजों बा मोसौजों हालौनानै गायोमोन नाथाय आथिखालावथ' बिदिनो जोंला ओ ट्रेक्टर हालेवनानै बा थाबैनो जेसेबां हायो थाब जोङो माइ गायखांनाय बा आबाद मावनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै जेरै सानसे साननै गोबांथार हाबाबो सानसे साननैजोंनो बा सानथामजोंनो गायखांनायखौ नुनो मोनसै मानो होनोबा ट्रेक्टरजों हालेवनानै गोबांथार हाजिराफोर होनानै बा गोबां सुबुंफोरखौ बुथुमनानै माइखौ थाबैनो गायनानै फोजोबनायखौ नुनो मोनसै नालाय बेफोरावबो एसे एसे एनै हाल जांख जानाय फोरबोआ खमायलांबाय होननानै बुंनांगोन मानो होनोबा बोथोराबो गोदोनि बायदि नंला दा दुंहावनाय हाव हाव बा अखा सिब्लाबो दा एसे ओ सुबुंफोरनि देहा सोलेरा माने गोहोम गोग्लैयो नङा होमबा बेमार आजार जानायफ्रा जायो बिदि थाखायनो थाबैनो जेसेबां हायो थाब फोजोबनायखौ जों नुनो मोनो दाथ' दासान्दि माइ गायनायफोरा दा अखा हानाय बोथोरनि थाखाय ओ दरहा हाफ्रा एसे दंथ'यो जोंनि ओनसोलाव गायनो हायाखै बोरि बोरिखौल' गायदों आरो ओ दै राननायखौ नेनानै दङ आरो नोंथांमोननिथिं लाय माबायदि
ओ जोंनिथिं एसेबां माने दहला जायगा गैया माने एसे बोरियानो बोरिब्लाबो दै थानाय आरो हिसाबनि दै थानाय बांद्राय दै थानाय गैया बेखायनो जोंनि जायगाथिंजाय दा ओ गायखांजोब्बायानो माइखौ
जोंनिथिं दंबावो दासिमबो दंनायालाय माने होनबा दलहा हा रा आरो दैबानानिबो गोबां गोहोम गोग्लैदों जोंनि ओनसोलाव मानो होनबा गोबांथार अखा हानानै ओ दैबाना जानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ दैबाना जों गोबां खहा जादों जाय ओ खोथियाफोर फुनानै दोनखानाय बा माइ गायखानायफोरानो दैजों बुखारलांजोबनाय खौ नुनो मोनदों आरो दैयाव थाबाय थानायनि थाखाय खोथिया फुखानानै दोननायफ्रानो सेवलांजोबदों बेफोरबो आरो जिब जुनारनि थाखायबो थानो थाखाय गोबां गोहोम गोग्लैदों गाज्रि आरो मोसौ मोसा बोरमा बेफोरबो माने गांसो मोनै जादों जायनि थाखाय दिनै ओ न' बांफोराबो बुखारलांनायखौ नुदों खायसे खायसेनिया माने न' गैजायै बायदि जानानै दङ आरो दैया बो न' सिङाव हाबनायनि थाखाय एसे आरो लामा सामा बायफ्लंदों आरो दै सेरनि हाफ्रा आबाद फोथारफ्रा खुरखालांजोबबाय बिनि थाखायनो गोबां खहा खालामलांबाय होननानै बुंनांगोन आरो दैबानाल' नङा बारहुंखाजोंबो गोबां बिफां लाइफां गायदों न' बां बायदों न' बांफ्राबो बायदों खायसेनिया आरो सारअन्थाइ सारअन्थाइजोंबो गोबां सुबुंफोर थैनायनि खौरांखौ मोन्दों जायगा जायगा बा गोबां ओनसोलफोरावनो मोसौ मोसाबो आरो दुब्लिफ्राव माइ बा आबाद मावबाय थानाय सुबुंफ्राबो खायसे खायसेनि जिउआ खहा जादों दैज्लां बोथोरनाव गोबां खहाया जाया नङा जायो बेबो मोनसे नोंथांमोननि ओनसोलावलाय माबायदि दै बानाया
ओ जोंनिथिं एसेबां मानि दैबानानि ओ दैबाना गैया जोंनि सिंजाय बेबायदिनो बांद्राय दै लोमनाय बेबायदि जाया जायगाया बोरि नालाय बेनिखायनो
औ औ बे हान्थामेलानि थाखायबो दिग्दार जायो दैज्लांआव औ
औ नोंगौ ओ सावरि सावरि जानाय मोनसे हुदायाबो जोंना गोमालांनाय बायदि
औ गोबां खम जालांबाय नङा होमबा सावरि जानायाबो गोदोनि समावथ' आरो बन सेरनायनिफ्राय लानानै माइ हानाय माइ थिखोनाय माइ रोगानाय बेफोरखौ ज' ज'यैनो मावलायोमोन नङा होनबा गोदो औ माइ रोगाब्लाबो माइ हाखांनायनि उनाव माइ रोग गाबाबो सावरि जालायनाय हुदाया दंमोन गोबां फिसा फिसा खामानिफ्रावनो जोंनि बर' समाजाव सावरि जानाय हुदाया दंमोन नोंथाङा थारखौनो गोसोखांदों नाथाय आथिखालाव बियो गोबां खम जालांबाय ओ बयबो ज' ज' ओंखारनायाबो खम जाबाय गामिफ्राव सोरनिबा न'खरफ्राव हाबा मावनानै होनाया बांसिनानो आथिखालाव हाजिरा होनाय फोर नुनो मोनसै हाजिरा होनाय बा गोबां खम होनां होनलांबाय जेरै सिगां समाव न' लिरनायनिफ्राय लानानै बाख्रि लिरनायनिफ्राय लानानै सावरि जायोमोन नङा होन सिगां समाव ना आथिखालाव बेफोरो गोबां गोमालांबाय नोंथांमोननिथिं दाबो सावरि जायो नामा
सावरि जानाय गैयाखौनो बुंजासै नोंथां
औ
दा सावरि जानाय हुदाया गोमालांबाय।
बेनो सावरि जानाय हुदाया गोमालांबाय आथिखालाव आरो गामियावबो बांद्राय सुबुंफोरा थाला नङा होमबा एसे जेरैहाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाबाबो लिरनो फरायनो सहरफ्राव थाहैयो। आरो खायसेया गोबां खामानि नागिरनानै गुबुन रायजोफ्राव थाहैयो नङा होमबा। थाखायनो गामियाव सुबुं अनजिमायाबो खम जालांनो हमबाय न'खर-न'खर। आरो गोबाङानो आथिखालाव समजों लोगोसे बांद्राय ओ मा होनो बेखौ न'खरखौ गिदिर खालामब्ला फिसा-फिसा बयहाबो खालामनानै लाजोबबाय। बिनि थाखायनो एसे बेफोरखौ खम जालांबाय नामा होननानै बुंजायो नामा।
औ नंगौ नोंथां जानोबो हागौ
औ दे अब्ला नोंथां दोनथ'नोसै ना गुबुन समफ्राव सावरायनोसै
औ जागोन नोंथां औ जागोन नोंथां गोजोनथों नोंथां